हेल' अ खोनादों खोनादों
मा खालामदों दं नोंथां
अ आं दायो ओरैनो जिरायना दं दे
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ' नोंथां अब्ला नोंथां आं नोंथांजों ओ जेनेबा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर जेनेबा बे मोननैनि जेनेबा गोजां बोथोराव माबायदि जायो बोथोरा जेनेबा ओमफ्राय गोलोम बोथोराव माबायदि जेनेबा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि जेनेबा फारसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
अ हागोन दे हागोन ओ ओरैनो जों बयबो मिथियो गो-गोलोम बोथोराव थ' बिराद गरम जायो ओ माने दा-दा-दासानदिथ' जेनेबा दा-दाथ' गोलोम बोथोर जों माबायदि जायो बे खौथ' मिथिखाथारगौ एसेबाबो ओ गो-गोलोम बोथोराथ' गोलोम बोथोरा माबानिफ्राय स्टार्ट जायो नङा होमबा ओ ओरै ओ एप्रिलनिफ्राय लानानै ओरै फ्राय आग अक्ट'बरसिम थांनो नागिरो आगष्ट अ सरि आगष्टसिम थांनो नागिरो दा ओ आगष्टसिम थांनो नागिरो ओ ओमफ्राय बिनि उनावथ' ओ ओरै अक्ट'बरथ' नङा नभेबरनि बेनिफ्राय ओ फेब्रुवारिसिम गोजां बोथोर जायो नङा होमबा
औ
ओ ओरैनो गरम बोथोरावथ' ओ जोंनि आ-आसामनि बोथोरखौ रुजुयोबाथ' गोबां
औ नोंथाङा जे जेनेबा खोन्थानो हागोन नामा जेनेबााखि जेनेबा ओ गोलोम बोथोराव जेनेबा नोंथाङा मा जा जेनेबा गोलोम बोथोर दाथ' अब्लाथ' गोबां मानसिफोरानो जेनेबा गोजान गोजान जायगायाव जेनेबा गरमनि थाखाय दुगैनो मानो जेनेबा बेफोरबायदि जायगा नागिरो अब्ला नों नोंथाङा जेनेबा नोंनि खाथि खालाफ्राव जेनेबा नोंथाङा दा बबे बबे जायगायाव जेनेबा बेरायो नोंथाङा जेनेबा नोंसिनि खाथि खालायाव जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोरावथ' गोबां मानसिया बेरायोना गरमनि थाखाय बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अ ओ गोलोम बोथोराव जोंनियावबो ओ ओरैनो बेरायग्रा मान ने दुगैग्रा पिकनिक स्पटफोर दङ' ओ ओ बिदिनो मेरला जायगा दङ' सा-सानजाहा से-सेखा दङ' सो-सो-सोनाबहा बिदिनो ओ बालि जान दङ' ओमफाय ओरै साहाबो दङ' बिदिनो बिराद पिकनिक स्पट बायदिसिना दङ' ओरै
जों बेफोराव थांनानै दुगैहैयो गोलोम बोथोराव मोजां बिराद थान्दा मोनो दुगैनानै मोजां मोनो
आरो ओरैनो गोलोम बोथोरनि थान्दा फेपसि मेरिन्दा बेफोरखौ बेफोरखौ लोङो गरम बोथोराव ओमफ्राय ओमफ्राय ओरैनो मालाबा बायसान्स दु-दुगैहैनाय जायाबा न'आवनो थायो आरो एसि फांखाबो लानानै थाला बायो न'आवनो ।
ओमफाय जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर अब्ला नों नोंथांमोननि नि जेनेबा ओनसोलाव एबा गामियाव जेनेबा दा गोलो बोथोराव जोंथ' दाथ' फिथाइ सामथाइ गोलोम बोथोरनि जेनेबा मा मा फिथाइ सामथाय दं ओमफ्राय जेनेबा बिनि थानायफोरा मा बादि बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन दे। ओ दाथ' जोंनिथिं गोलोम बोथोर थाइजौ खान्थालफोर मोनो थाइजौ खान्थाल आ ओमफाय ओरै बिदिनो मा होनबावो। ओ बांसिन थाइजौ खान्थाल मोनो। आनारस मोनो, ओमफाय, ओमफाय माबा मोनबावो र' अ लेर-लेरख' मोनो जोंनिथिंजाय औ। जों बे बेखौनो जायो। ओमफाय माबा सोंबावदोंमोन नोङो?
जेनेबा मानि थावनाय जेनेबा बेफोरनि थावनायफ्रा मा मा जेनेबा बेबाय खोन्थानो हागौमोन नोंथाङा जेनेबा आनारस थावनाया माबायदि? थाइजौ थावनाय माबायदि? खान्थालनि थावनाय माबायदि, बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
आनारसनि थावनायाथ' जोबोद आं गोथाव मोनजायो फिसाइफोरनि मादाव, आं था-थाइजौ फ्रायबो आनारसखौ साबसिन मोनो। ओ आं हारसिंनो मालाबा थाइसे गाहाम जायो आनारसखौ। ओमफाय थाइजौखौ थाइजौआबो गोथाव, थाइजौआ जाथ थायो खायसे खायसे थाइजौ जौआ ओ हालदि हालदि मोनामो ना? आंं आं आं बिदिखौ जानो हाया, जास एसे एसे माने जाय जाय थाइजौआव हालदि मोनामा बेखौ साबसिन गोथाव मोनो। ओमफाय ओरैनो खान्थालावबो आं खान्थालखौ बांसिन गोथाङै जानो मोजां मोनो। मोनथांग्रा मोनथांग्रा थायोना? बेखौ, बेखौ माने आं सिगां मोननायनि सिगांनो हानना जाग्रोयो। ओमफाय गोमोनाव खिनथु गोमोनाव जानो एसे उसुबिदा मोनो मानोना एसे बै-बोरैबा जायोना एसे लोथो लोथो जायोना? गोमोनाव ओंखायनो आं गोमोनाव जाया। ओमफाय नैबे बेलेग फिथायफोराबो बिदिनो आं जायो जानाया खिन्थु, ओ बेलेग फिथाइखौ खम जायो बांसिन सिन आङो आनार-आनार'सखौनो जायो। ओमफाय ओरैनो थाइजौखौबो जायो मोनबा थाइजौखौ।
नोंथाङा जे, जेनेबा दा खान्थाल जेनेबा दा खान्थाल फिथाइ बुंदों जेनेबा ओ खान्थाल फिथाइखौ जेनेबा मा गिबियाव माबायदि खामनानै जेनेबा गायो जेनेबा? गायनानै जेनेबा फिथाइ मोननो हायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा खान्थाल फिफांनि बागै?
ओ खान्थाल फिफांखौथ' आङो गायफेराखै दिनै सिम गाय ओमफाय गाय खै होनजायो खान्थाल फिफांखौ। ओ गय गायदों गायनाया। ओ जोंहा बाबाजों आं जोंहा आफाजों गय गायफेरदो। औ खौ गय गायनायाबोथ' सिजोन थायो माने बोथोर थायो।ओ ओ गयखो गायोबा नोङो एसे बोथोर नायनासो गायनांगोन एसे अखा बांद्राय अखा अखा बोथोरावबो गायजाया एसे ओइ ओ मा होनो बैसाग समावहाय एसे बोथोरा मोजां जायोना अखाबो हाया इसेबां सानदुंबो नङा जायोना बै समाव एसे सान्दुंआबो जायो बै समाव गय गायनो बोथोरा बिराद मोजां ओ न'आव बिदिनो हाफोर मोजां दङबा गय फुलिफोर दंखायोबा नोङो इयावनो गायनो हागोन आरो बेयावहाय आरो गोबोर हासारफोर दंबा बेखौ गायदेरनो हागोन ओमफाय गया एसे जौ जौबाथाय हासार जानायनि गया मोजां जानायनि गय जिं जिङाव नोङो थालिर दंफांफोर गायना होबा मोजां जागोन आरो। ओ ओमफाय बेनोसै गया बिदिनो थाङो। खिन्थु गयआ, गयनिफ्राय एसे फिथाइ मोनजानो गोबाव लायो मानोना ओ खमैयबाबो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो लायो। गया फुरा माने ओ देरैनि थाखाय बेनिखायनो एसे सम नांगौ जायो आरो खिन्थु गयनिफायबो एसे मुलाम्फा म्फा जायो मोननाया मुलाम्फा बिराद मोनो गोबां मानसियानो गोबां मुलाम्फा दङ गयजों बेनोसै आरो।
बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो जेनेबा गोलोम बोथोरफ्राव बिदिनो फिथाइ सामथाइ मोनो बिदिनो गोलोम बोथोर गोजां बोथोर बुंदों नालाय जेनेबा गोजां बोथोर जेनेबा गोलोम बोथोराव आङो बांसिन गोजां बोथोर खौ बांसिन मोजां मोननाय जायो अब्ला माने आं गोजां बोथोरनि बागै जेनबा बांसिन मिथिनो मोननाय जायो आरोखि ना बिदिनो गोजां बोथोराव माने जोङो फिथाइ सामथाय बुङोब्ला बांसिन खमला होननायखौनो बांसिन नुनो मोनो जेनेबा खमला ओमफ्राय बिदिनो गुसु जेनेबा आफेल आंगुर बेफोरथ' जेब्लायबो सिजोनाव थाखायो बांसिन जेनेबा फाननायखौ नुनो मोननायजाखायो जोंथ' आफेल आांगुरखौ जोंनि ओनसोलाव बांद्राय बे जोंनि जायगायाव माने बिदिया थाङा आरोना मानि माने आलदा जायगायावसो माने गुसु जायगायावसो थायो बिसोरो आफे लांगुरा बिदिनो ओमफाय बिदिनो गुसु माने गोलोम बोथोरावथ' हाराव माराव मानि गरम जायो नालाय बिनि जाउनाव जेनेबा आम बारा जेनेबा गरम बोथोरनिफ्राय जेनेबा गुसु जेनेबा गोलोम बोथोर बेखौ बांसिन मोजां मोनो आङो बाव जेनेबा गामफब जोम फब बेरायनाय जेनेबा मानाय जेनेबा बेफोराव जेबो मानि खस्थ' जाया आरोना मानि गोलोमा जेबो जेनेबा गान फब जोमफब थादो जेनेबा बेरायदो बिदिनो बिदिनो ओमफाय जानाय लोंनायफ्राव बिदिनो जल'फसि मोनो बैग्रि मोनो जेनेबा गोजां बोथोरफ्राव बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ मोनो ओमफाय ओमफाय बिदिनो खमला होननानै बुङोब्ला गिबियाव जेनेबा खमलाखौ जेनेबा मानिफ्राय जेनेबा माबायदि आदबै मोनो होननानै बुंङोब्ला जेनेबा गिबियाव खमलानि जानाया जेनेबा गोदै मानि गोजा खमला खालारनियानो जायो जेनेबा गाब खमला गाबानो होनजायो होनो बिदिनो ओमफ्राय माने गिबियाव बिनि बेगरखौ गायनाय जायो आरोना जेनेब्ला बिनि बेगरा गाजा खिलियो अब्ला बियो देरबोनो हमो अब्ला बियो देरनानै बिदिनो लासै लासैनो बिफां जाबोनो हमो आरोखि ना ओमफाय बिदिनो बिफां जेब्ला जाबोयो अब्ला बिदिनो फिथाइ होयो आरोना बिदिनो बिफां जानानै बिदिनो खमला फिफांहोनोसैलाय खमलाफिफां होनना दा बेनो फिथाय थाइसैलाय आरो बे फिथाइनि जेनेबा बेगरफोरा बिदिनो जानानै मानि बेफोरबायदिनो गोबां बिफां लाइफांफोरा जेनेबा जाय फिथाइाव बेगर थायो माने बेफोरबायदि बांसिनानो बेगरजोंनो माने बिफां जाफिननायखौ नुनो मोनो आरोखि ना बेबायदिनो खमला जलफि होन माया होन बेफोरबायदि माने फिफांफोरा बांसिनानो जेनेबा बेफोरबायदिखौ बेगरनिफ्रायनो जेनेबा बिफां जाबोनायखौ नुबोनो मोनो आरोना बिदिनो गोलोम बोथोर बुंनानै बुङोब्ला जेनेबा बिदिनो गोलोम बोथोराव बिदिनो गोबां फिथाइ साम बा आनारस खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदिखौ मोनो मोननाया जेनेबा ओमफाय माने खा थाइजौनि थावनाया बिदिनो गोदै गोखै जायो आरोखि ना बिदिनो जायगा लायै जायगा बिदिनो गोखै गोखै जानाया बांसिन गोथां समाव जायो जानाय बेखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो ओमफ्राय बिदिनो गोदैया जेनेबा जेब्ला गोमोन जायो अब्ला जानाय गोमो जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जायगा लायै जायगा अबा हासार बरहायावबा गायोबा बांसिन गोदै जायो थाइजौआ ओमफ्राय बारा हासार गैयियाव बिदिनो थाइजौनि थावनायखौ एसे जुदा जानाय नुनो मोनो माने थाइजौल' नङा मानि गोबां आलदा आलदा बिफांफोरखौ बिदि जानायखौ नुनो मोनो लोगोसे आनारस बुंनो थाङोबा बिदिनो आनारसखौ गिबियाव बिदिनो आनारसनि गोजौ बाहागोआव थानाय जेनेबा बिफां महर बेफोरखौ माने जेनेबा आनारसनि खर' गोजौआव जेनेबा जा बिलाइ थायो बेखौनो गायफिननाय जायो आनारसखौ ओमफाय बेनिफ्रायनो आनारसखौ माने मोनफिननाय जायो आरोना बे बिलाइयानो जेनेबा फिथाइ होयो आरोना फिथाइ होफिनो माबा आनारस महर होफिनो बिदिनो ओमफ्राय आनारस थावनायाथ' बांसिनानो गोदै जायो माने गोखैखौ बांसिन जानाय नुनो मोना लोगोसे बिदिनो लेरख' लेरख'आबो बिदिनो बेगर आनो बिदिनो माने हारसिंनो जेनेबा बेगरा जेनेबा सेवनानै बिदिनो गाजा खिलिनानै बिदिनो लासै नो माने बेग'रा देरबोनानै माने बेबो बिदिनो बिफां महर होयो आरोना बिदिनो लोगोसे खान्थाल खान्थाल होननानै बुङोब्ला माने खान्थाला बिदिनो गोथाङाव बिदिनो दैसु गोथाव जायो माने गोदैहांबो जायो बिदिनो जेब्ला गोमोन जायो अब्ला माने गोदै जायो आरोना खान्थाला बांसिन गोदै जानायखौ नुयो गोमोन मोनबा खान्थालखौ ओमफ्राय बिदिनो गिबियाव फान्थाव गायनो थाखाय बेगर माने बेगरा मानि मानेे गे-बेगरखौ गायनाय जायो जेबा बेगरा सेवगानानै गाजा खिलियो अब्ला बेयो लासैनो देरबोनो हमो। ओमफाय बिदिनो देरबोनानै उनाव माने बिफां जाबोयो आरोना बिदि दिनो बिफां जाबोनानै उनाव लासैनो बे बिफाङा माने फिथाइ होयो आरोना बिनो फि-फिथाइ होनानै बिदिनो फिथाइ देर फिथाइया देरो ओमफाय बिदिनो देरनानै मानि फिथाइ महरखौ मोनफिननो हायो बिदिनो लोगोसे फिथाइ होनायजों लोगोसे बिदिनो खान्थाल बिफांजों बिदिनो खान्थाल बिफाङाबो माने गोबां हेफाजाब होयो माने खान्थाल खान्थाल बिफाङा माने गिदिर गिदिर जाद जायो आरोखिना नोंथां। खोनादोंना नांथां बिदिनो गिदिर जायो बि बिदिनो ओमफ्राय बिदि खान्थाल बिफांजों बिदिनो गिदिर गिदिर बाथाम बानायो बिदिनो बे बे बेफोर बाथामजों बिदिनो टेबोल सियार बायदिसिना बेफोरबायदिजों गोबां रोखोमनि बायदिसिना बानाय आरोना बिदिनो फिथाइ सामथाय मोननायजों लोगोसे बिदिनो बिफां माने फिथाइ सामथाइ होनायजों लोगोसे माने बिफांफोरा गोबां खामानियावबो हेफाजाब होयो आरोना। अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बिदिनो अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां दे होमबा नोंथां दे होनबा नोंथां।
औ